जिरायनानै दङ नोंथां
आस्सा होमबा दा होनबाथ' फ्रिखाना नोंथाङा
औ फ्रि फ्रि नोंथां
अ होनबा बिदिनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि सायाव
बिदिनो गोजां बोथोर गोलोम बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो गोजां बोथोर बोथोराव जों गोजाङो गोलोम बोथोराव जों गोलोमो
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो गोजां बोथोरा बिदिनो द' दान आरो गोलोम बोथोरा बिदिनो द' दान बिदि जायो बांसिन सिनानो माने माने बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोलोम बोथोरा बिदिनो एप्रिलफोरनिफ्राय बिदिनो जुन जुलाइ बिदिनो आगषट सेप्तेम्बरफोर मानि बेफोरहालागै माने गरम जायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो अक्ट'बर नभेम्बर जेनेबा नभेम्बर जै नभेम्बर जाबाय अब्लाथाय गुसु जासै आरोखिना नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय बिदिनो जानुवारि फेब्रुवारि मार्चफोरसिम बेफोरबायदिसिम गुसु जानायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो गोलोम बोथोर होनना बुङोबा जों गोलोम बोथोरखौ ओ गोलोम बोथोराव बिदिनो गरम जायो बोथोरा ओमफ्राय बिदिनो गोबां अखा हायो। जों गोलोम बोथोरखौबो मोजां होननांगोन गोजां बोथोरखौबो मोजां होननांगोन मानो होनोब्ला जों गोलोम बो थोरावसो जोंनि जानाय जे जों जेखौ जों सुबुंफोरा जानानै थांनानै थानाय थांनानै थायो जे माइरं जेनबा बेफोरखौ जोङो गोलोम बोथोरावसो गायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जायनि जावोनाव माने अखा नांगौ जायो। माने अखा हाब्लासो जोङो माइफोरखौ गायनाय जायो। अखा गैयाब्ला जों माइखौ गायनाय जाया मानो होनब्ला दै गैयाबा माने माइया थाङा जायनि जाउनाव जोङो ओ गोलोम बोथोरखौबो नांगौ जायो मानो होनब्ला गोलोम बोथोरावल' अखा हायो गोजां बो थोरावजों अखा हानायखौ नुनो मोना बिदिनो गोलोम बोथोराव ओ जों गोबां जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर मोनो जेरै लेसु आमलाइ लेर ओ लेसु थाइजौ खान्थाल लेरख' मुदुमफुल थालिर माने गोबां फिथाइ सामथाइफोर मोनो आरोखिना? ओमफ्राय बिदिनो गोजां बोथोर होननानै बुंबा गोजां बोथोरावबो जोङो ओ खमला मोनो ओमफ्राय बिदिनो लेबु मोनो ओमफ्राय बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर मोनो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो गोजां बोथोराव जोङो बिदिनो गुदुं गुदुं सि गाननानै थायो। ओमफ्राय बिदिनो गोलोम बोथोराव जों बिदिनो गरमनि सोरबाबा लांथिया थायो सोरबाबा गस्ला फिसा गाननानै थायो मानो ओमब्ला गरम। ओठमफ्राय बेफोरनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो थाखाय माने जोङो फांखा एसि सोरबाबा न' सिङाव थायो सोरबाबा एसि जानानै थायो ओमफ्राय सोरबाबा बिफां सायाव थायो।
औ औ
बिदिनो गोलोम बोथोरनि मोननाय जेनबा फिथाइ सामथाइफोरखौ आङो बांसिन जानो मोजां मोनो आरोखि ना जेरै थाइजौ आनारस बिदिनो थाइजौखौ जोङो माबारै मोनो होननानै बुङोब्ला बिदिनो थाइजौखौ गिबियाव ओ माने थाइजौनि थावनाया बिदिनो बुङोब्ला गोदै गो खै जायो आरोखिना बिदिनो जायगा लायै जायगा। अबे जायगायाव जेनेबा बांसिन ओ हासार गोनां जायगायाव माने बांसिन गोदै जायो थाइजौआ ओमफाय हासार गैयि जेनबा हारसाव हायाव माने बारा गोदै जाया आरोखिरना आरो बांसिन गेसाव थायो बेफोरबायदि फि माबायाव फिथाइयाव। बिदिनो ओ थाइजौनि थावनायाबो गोबां आलदा आलदा जायो बिदिनो ओमफ्राय गोदै गो खै बिसोरना मोननै ज' जाखायो आरोखिना बा बिदिनो थाइजौखौ जेनबा जोङो मोननो थाखाय गिबियाव थाइजौ फिथाइयाव जा बेगर थायो माने बेखौ गायग्रोनाय जायो ओमफ्राय बियो उनाव सेवनानै माने गाजा खिलियो ओमफ्राय बिदिनो गारजा खिलिनानै लासैनो बिफां देरलाङो देरनायनि ओमफ्राय बिदिनो लासै ला सै बिदिनो गिदिर बिफां महर हैयो आरोखिना ओमफ्राय बिदिनो बिबारसै ओफ्राय बिदिनो थाइजौ थायफिननो माने बेफोरबायदिनो माने फिथाइ होयो आरोखि ना बिदिनो गुबुन जेरै खान थाल लेरख' बेफोरबो माने बिदिनो होयो।
औ दा नोंथांङा बिदिनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बे समाव बे जायगायाव बेरायखो आरो माबायदि जायगायाव बेरायनो थांगोन मोजां मोन नो बेफोरखौ एसे खोन्थाना होदो
ओ बिदिनो गोलोम बोथोराव बिदिनो आंङो रेजर्ट बेफोराव दुगैहैयो ओमफाय बिदिनो सरलपारा बिदिनो ओमफाय बजराफोर बिदिनो ओ जोंनि खा खाथि खाला जेनेबा बिदिनो ओ जिया जिरि दैमाफोर जेनेबा बेफोरबायदि गोबां खाथि खाला ओनसोलाव माने ज गौरां दैफोर बेफोरबायदियाव आंङो दुगैहैयो मानो होनोब्ला बेफोरजों जोंनि माने गामिनि जेनेबा ओ खाथि खाथि जायो एसे माने जोंनि ओनसोलनि बेनि थाखायनो बाव दुगैहैनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गोजां बोथोराव बेरायनो जोंङो बिदिनो मेघालय शिलं मेघालय बिदिनो दार्जिलिं सिक्किम माने बेफोराव गोजां बोथोराव आंङो बेरायहैयो सम सम लोगोफोरजों बिदिनो मानो होनोब्ला गुसु गुसु समाव माने गोलोम गोलोमा नालाय बिदिनो गानफब जोमफब देलायफब माने आंङो बेरायहैयो आरोखि न बिदिनो गो गोजां बोथोर ओमफ्राय गोलोम बोथोरावथ' बिदिनो गरम जानायलाय बिदिनो खाथि खाथि जायगाफोराव जेराव गुसु जि जायगायाव साया थायो बेफोराव जिरायहैयो ओमफ्राय बिदिनो हाजो हाला खाथि थानायफोर जेरै बावउखुंग्रि ओमफ्राय बिदिनो ओरै सख सखाफोर बेफोरबायदि माने खाथि खालानि जोंनि ओनसोलनि जायगायाव माने आंङो थाहैयो आरोखि ना अब्ला ओ नोंथांङाबो एसे एसे फोरमायदो जे जेनेबा नोंसिनि जेनेबा गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोराव जेनेबा मा मा ओ फिथाइफोर मोनो जेनेबा गोजां बोथोराव माबायदि गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोराव माबायदि जायो बोथोर बेनि बागै नोंथांङा एसे फोरमायना होदो
ओरैनोथ' गोजां बोथोर गोलोम बोथोरनि फिथाइ होनोब्ला ओरै गोलोम बोथोराव जों बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस लेसु लेर ख बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ मोननाय जायो आरोना आरो गोजां बोथोर बोथोर होनना बुंङोब्ला आरो बैग्रि जलफि नारें खमला बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो
औ
आरो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि सायाव बबे साबसिन होननानै बुंङोब्लाथ' मोननैबो मोजांङानो होनजायो जेराव जों गोलोम बोथोराव जों गरम समाव बेफोराव जों माइफोर गायनाय बेफोरनि थाखाय जों मोजां होननानै बुंनांगौ जायो आरोना
औ
जे जों गोलोम बोथोराव माइ आरो बिदिनो गोलोम बोथोराव सोरबा सोरबा फांखा होनानै थायो एसे होननानै थायो न' सिङाव थायो आरोना आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बिफां साया हाजो खाथि एरियायाव थाहैयो ओरैनोथ' बांसिन हाजो एरियायाव मोजां जायो जानाया गोलोम बोथोर टाइमाव
औ
आराम गुसु जायो नालाय गोलोम बोथोर समबाबो आरो गोलोम बोथोर बोथोराव बिदिनो खाथि खालानि दैमा दैसा बेफोराव दुगैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
आरो बांसिन दै खाथि दै खाथि जायगाफ्राव जों गोलोम बोथोराव थायोब्ला बिदिनो एसे गोजोनो थान्दा मोनो आरो
आरो गोजां बोथोरखौ जों बुंनो बुंनानै थाङोब्ला गोजां बोथोराव जों बिदिनो गानफब जोमफब थानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
गस्ला गुदुं लंफेन गुदुं बेफोरबायदि
औ
ओरैनोथ' गोजां बोथोराव थांनाय जायगा होनोब्ला बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव जों बेरायब्ला मोजां जायो आरो खुवा खुनाय मानाय बेफोरजों मोजांसिन फिल मोनो ओरैनो ट' दार्जिलिं शिलं सिक्किम अरुणचल बेफोराव मोजां जायो आरो गोजां बोथोर समाव
औ‌
ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा नोंथाङा जेनेबा गोजां बोथोराव जेनेबा मा माफोर फिथाइ सामथाइ मोनो बेनि बागै जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिथाइ सामथाय दङ जेनेबा नों गोजां बोथोराव ओमफ्राय माखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बेनि बागै एसे फोरमायलाय नोंथाङा
ओरैनोथ' फिथाइ सामथथाय होनना बुोब्ला ओरै नारें खमला नारें आसि नारें मगं बेफोरखौ बैग्रि जलफि बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरोना
औ
ओरैनोथ' बुंनानै थाङोब्ला जलफि जलफि फिथाइफोरखौ जों बांसिन गोथाव मोननाय जायो गोखै जिनिसा थेवबो जों खाजि बायदिसिना बिदिनो जायो आरो बांसिन मानसिफोरा सोरबा सोरबा बिदिनो आसारफोर बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो
ओ
ज जादों उनाव ओंखामफोरजों जायोब्ला बे जलफि आसारफ्रानो गोथाव जायो आरो
ओम ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा जल फिखौ माबायदि गायो नोंथाङा एसे मिथियोबा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
जल' फिसाथ' ओरैनो बेगरफोरजों रजोबग्रा बिदि जिनिस नङा बेफोरखौ फुलिसो दं गायो बेखौ जों फुलि हिसाबैसो गायनाय जायो
औ
जे बिफाङाव जों बिदिनो फिसा फिसा फुलिखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर फुलिफोरखौ नों गायनानै जों फोदांनाय जायो आरो आबाद लानांगौ जायो जाहाथे बे जोंनि गोलोम बोथोर समाव बे जलफ बिफां बैग्रि बिफां खान्थाल बिफां बिदि बायदिसिना बिफां लाइफांफ्रानो जोंखौ साया होनायाव हेफाजाब होयो आरो गोलोम बोथोर समाव जों बिदिनो बिफां सायाफ्राव थायोबा जोहा गोजोननाय मोनो आरो गरम मोननायनिफ्राय जों बारग'नो हायो
औ ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा नोंथाङा जेनेबा गोजां बोथोराव मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो
गोजां बोथोरावथ' ओरैनो खमला खमलाखौ बांसिन जों जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो आंबो जानो गोथाव मोनो बिदिनो खमलाफोरखौ गोजान गोजान जायगानिफ्राय लाबोनायखौ जों नुनो मोनो ओरैनोथ' जोंनि एरियायाव खमला बिफां बेफोरबायदिखौ बारा एथ'बां नुनो मोननाय जायो आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिदिनो खमला फिथाइफोरखौ जों लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो ओरैनोथ' जोंनि एरियायाव बिदिनो जलफसि बैग्रि बेफोरबायदिखौ जों नुनाय मोननाय जायो
औ नोंथाङा जेनेबा खमलाखौ माबायदि गायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
खमला गायनायखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जों खमला बिबां बेगरखौसो गायनाय जायो आरोना
औ
बिदिनो बेगरखौ गायनानै फुलि बिदि बिदिनो रज'बाथाय जों बेखौ गायस्लायनानै आराम आदर लानाय जायो
औ ओमफ्राय बिनि थावनाया जेनेबा माबायदि नोंथाङा माबायदि मोनो बेनि थावनायखौ
थाङोब्ला थावनायखौ बिदिनो फिथाइ नायो फिथाइसो आरो ना अबेबा गोदै जायो आरो अबेबा अबेबा एसे गोखैहां जायो आरो
अ
ओमफ्राय बिदिनो बैग्रि फिथाइ होननानै बुङोब्ला बैग्रि फिथाइखौ नोंथाङा माबायदि गोथाव मोनो जेनेबा ओमफ्राय माबायदि आदबै जायो नोंथांमोनहा
बैग्रिखौ ओरैनो जों गोरलैथाराव जानाय जाया आरो बिदिनो
औ
एसे राबाथाय जों एसे गोथां एसे राबानो जों जानाय जायो आरो गोमोनावबो जों जानाय जायो।
औ
सोरबा सोरबा बिदिनो गोथांफोरखौ खानानै आसार बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैग्रिखौ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय मिथिनो मोनै जिनिसफोरखौबो मिथिनो मोनबाय अब्ला जोंना समाव जाबाय सावरायनो बावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दोनथ' जासिगोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
औ दे नोंथां
उम